हेल' औ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ आंङो दायो ओरैनो जिरना दंगासिनो दंङ। दायो नोंलाय मा खालामगासिनो दंङ।
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
आं नोंथांनाव बेखौनो सोंनो सानदोंमोन दे। गोदोनि जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै संसार जानायाव माबायदि सोलायनाय फैदों बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ जेनेबाथो औ
हेल' हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां?